हेलौ
औ नोंथाङा मा खालामदों?
अ दायोथ' ओरैनो दङ नोंथां जेबो खालामाबनाय जायाखै फ्रियावनो दंथयो दायो।
अ होमबा फ्रियाव दंबा जों दा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो हागोन आं नोंथां? ओ फिथाइ सामथाइ बेफोरनि टपिक दा जेन'बा नोंथांमोननि गामियाव बिदिनो नोंथांमोनथिं जायगाथिं मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो बबेखौ मायाव जायो जानो माबायदि बेफोरखौ एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ गिबियावनो माने जोंथिं फिथाइ सामथायाइ होननानै बुंङोब्ला माने खान्थाल खान्थाल थाइजौ बिदिनो आनारसफोर आंगुर ओमफ्र मोदोमफुलफोर थालिरफोर माने आरोबाव दंबावो बिदिनो खमलाफोर जुखामफोर आनारस बिदिनो बेहेलफोर माने बेफोरबायदि बिफांनि माने बिफां बा लाइफांनि जेनेबा फिथाइफोरखौ माने बांसिनैनो मोननाय जायो आरोना। आरोबाव मानि जोङो खान्थाल होननानै बुंङोब्ला माने खान्थाला माने बिफां जायो बिफांनिफ्राय माने फिथाइ थायो। जायनि गेजेराव माने खान्थाल फिथाइया माने गोरलैनिफ्रायनो जाजायो होननानै मिथिदों जेनेबा खान्थाला जेनेबा एसे देरहांबानो माने बियो ओंख्रि बा
खान्थाल फिथाइखौ माने ओंख्रियाव जायो होननानैथियो आरोबाव बिदिनो खनथाल खान्थाला देरदोखोन देरदो देरलांनानै माने जेनेबा एसे रानाय जायो अब्ला माने खान्थाल फिथाइखौ बे बिदिनो गोथाङैबो जानाय जेनेबा संख्रि फानलुजों गोथाङै जानो बेखौबो मोनो आरोना आरोबाव बिदिनो देरै देरै देरलांनानै जेनेबा खान्थाल फिसाया माने मोनहैयो आरोना मोनहैनायाव माने जानो गोदै जायो आरोना आरोबाव दङ बिदिनो थाइजौ होनो जायखौ थाइजौआबो माने बिफांनि फिथाइ होननानै बुंजायो जेनबा थाइजौ बिफांनि फिथाइयाबो माने गोथाङाव माने जानो बिदिनो गोथाव आरोना गोथां समावबो जायो। आरोबाव बिदिनो बियो माने थाइजौ फिथाइया मोनबाबो जानाय बेखौ नुनो मोनदों आरो ना। आरोबाव बिदिनो मा होननानै बुङो थालिर होनो जायखौ माने थालिरा माने थालिराबो माने बिफांनि फिथाइ होननानै बुंजायो जेनेबा थालिराबबो बिदिनो गोथां देरदोगोन देद देरनानै बियो माने गोथां समावबो माने बेखौ खायफा थालिर जेनेबा मनुवाफोरखौ माने बिदिनो ओंख्रिफोर जानाय बेखौ नुनो नुनो मोनो आरोना आरोबाव मा होननानै बुङो थालिरा माने मोनबाबो जानो गोथाव आरोना गोदै आरोबाव बिदिनो खमलाफोर दङ। खमलाफ्राबो माने गोथां समाव जानो बारा थावा बेयो माने खमला खोथाया माने गोमोन जायोब्ला माने जानो गोदैयो आरो ना
औ औ
आरोबाव बिदिनो फिथाइ होननानै बुंबावोब्ला लेबुफोरखौबो मोनो जोङो जेनेबा लेबुफोराबो जानो गोखै आरो ना माने बेयो एसे राबानो जाजायो आरो ना आरोबाव फिथाइ माने गोबां फिथाइफोर दङ जेनेबा मुदुमफुफ्राबो माने बिदिनो गोथां समाव माने मोदोमफुलफोरखौबो ओंख्रियाव जानाय खौ नुनो मोन आरोना आरोबाव गोमोन जायोब्ला माने बे बेबो जानो गोदै गोदै आरोना अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा फिथाइ सामथथाय मा मा फिथाइ सामथाइफोर नोंथांमोनथिं मोननाय जायोबा माबायदि रोखोमै मोनोबा मानो जानाय जायो बेफोरनि थावनाया माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नोंथाङाबो
ओरैनोथ' जोंथिं फिथाइ सामथाइया ओरै थाइजौ खान्थाल ओ दालिम सफारि लिसु लिरख' खेजुर ओ थिंफ्लां, आनारस नारें, लेबु नारें आसि, आपेल, आंगुर ड्रागन फिथाइ, खमला, बैग्रि बेफोरखौ मोननाय जायो आरो ओरैनो थ' थाइजौ होननानै बुङोब्ला जों थाइजौखौ बिदिनो गोरलैथाराव जानाया आरो एसे देरबासो जानाय जायो जों थाइजौखौ आरो गोथां समाव गोखै जायो। थाइजौवा बियो मोनोब्ला बिदिनो गोदै जायो आरो अबबा गोदै जायो। आरो खान्थाल ओरै खान्थाल होननानै बुङोब्ला जों खान्थालखौ गोरलैनिफ्रायनो जानाय जायो जायखौ मुसिनाय होननाय जायो आरोना।
औ औ।
जों बेखौ ओंख्रि संनानै जानाय जायो गोरलैखौ आरो बिदिनो देरै देरै देरनानै एसे गोदा गोथां गिदिर जाहैबाथाय बेखौ जों गोथाङैनो जानाय जायो आरो। आरो बियो मोनबाबो जाजायो गोमोन खालामनानै जायोबा बिदिनो गोदै मोनजायो आरो खान्थालखौ।
औ औ।
आरो बे खान्दाल सिङाव थानाय बेगर जों बे बेगरखौबो ओंख्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिनो एवनानै बाथोन देनाय मानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
ओरैनोथ' लिसु होननानै बुङोब्ला बिदिनो लिसुखौ जों बेगर बिदि बेफोरखौ गायनाय जायो आरो माने खोलोमहानैसो गायनाय जायो लिसुफोरखौ
औ।
ओरैनो बेगरफोर गायब्ला बे थाङा जेरै थाइजौआ थाङो।
औ।
थाइजौफोरखौ जों बेगर गायनानै जेन'बा बेगरजोंनो खिलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो थाइजौखौ।
औ नोंथां।
आरो ओरै द्रागन फिथाइ होननानै बुङोब्ला बिदिनो द्रागन फिथाइया गोबां सुबुंफोरानो रां आरजिनो थाखाय बिदिनो बागान बानायो आरो द्रागन फिथाइनि द्रागन फिथ थाइयाव गोबां बेसेन सो होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो ड्रागन फिथाइनि बागानफोरखौ बारनाय जायो आरो। आरो ओरै बैग्रि बैग्रि, जलफि बेफोरखौथ' जों गोथाङावनो जानाय जायो। आरो गोमोनबो जाजायो। बैग्रि, जल'फि बेफोरखौ जों आसार बानायनानै दोननाय जायो आरो। बैग्रि फिथाइ, जल'फि फिथाइ आरो थाइजौ फिथाइखौबो आसार बानायना दोननाय जायो माने ओंखाम जानायाव गोथाव जायो आरो बेफोर आसार बानायनानै दोनोबा।
औ।
आ ओरै आफेल फिथाइ आफेलखौथ' जोंनि एरियायाव बारा गायनाय-मानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो गोजान जायगाफोरनिफ्राय लाबोनाय जों बेफोरखौसो बांसिन नुनो मोननाय जायो। आनारस आरो बे आनारस होननानै बुङोबा बे आनारसनि आर'ज फिथाइ बिदिनो सायाव सुगोनां जायो आरो। बियो गोथाङावथ' एसे गोखैसो जायो ओमफ्राय। गोमोन मोनोबा बिदिनो गोदै जालाङो आरो बे आनारस फिथाइया बिदिनो। बिलाइनि सायाव फिथाइनि सायाव बिलाइ बिदिनो जालांबाय थायो आरो आनारसा माने आनार फिथाइखौ गायोब्ला बिदिनो गोजौनि जे बिलाइ थायो बाहागो बिलाइ बाहागो बेखौसो जों गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
दा नोंथाङा जेन'बा बबे फिथाइफोरखौ माबायदि गायो माबायदि मायो बेफोरखौ एसे फोरमायना होदो दे नोंथाङा?
औ बिदिनो गिबियावनो आं खान्थालखौनो होनग्रोसै खान्थालखौ माने बांसिनानो माने खान्थाल बेगर खान्थाल बेगरा माने बियो जेनेबा गायनानै दोनोबा बिनिफ्रायनो माने बियो लासै लासै खिस्लिनानै बा बिनिफ्राय ओंखारनाय बै गोरलै माबाया बियो माने बेखौ गायनानै होयोबानो बियो माने लासै लासै देरलांनायखौ नुनो मोनो आरो ना जायनिखि गेजेरजों माने जोङो माने खान्थाल बेगरखौ गायना होयोब्लाबो बियो माने देरलाङो आरो ना देरनायनि गेजेरजोंनो माने बियो फिथाइ गोजौ देर बिदिनो बोसोरनैफोरजोंनो माने बियो। देरदोगोन देरलांनानै बियो ओ माने बिफां महर मोनहैयो आरो ना आरोबाव दङ जोंहा माने बिदिनो। थाइजौ जेनेबा थाइजौ बिफांखौ माने थाइजौ बिफांनि फिथाइ जेनेबा बिनि बेगराबो माने गायनानै होयोब्ला माने बिबो बिनि बेगरानो माने सिलिनायनि गेजेरजों जों माने बियो बिफां महर मोनहैयो आरोना आरोबाव जोंहा दङ बिदिनो। मोदुमफुलफोरखौबो माने मोदुमफुलफोरनि बेगराबो माने बियो माने गारनानै होबानो बियो माने थाहैनायखौ नुनोन आरो ना आरोबाव जोंहा दङ जेनेबा थालिरफोरखौथ' माने थालिर बिफाङा माने जोङो थारब बिस्रां होननानै बुङोब्ला माने बेखौ माने बेयाव थानाय माने। गाजा बा बिफां फुलि ओंखारबोनाय जेनेबा थालिरफ्राय माने गोदान मेवाइ महर बायदि माने गोदान ओंखारबोनाय माने बेखौनो माने जावखुनानै जोङो रोदा गोनां बिफांखौ नायनानै माने बेखौ दा जेनेबा जाव हुनानै माने दस्रा जायगायाव गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना आरोबाव जोंहा बिदिनो। मा होननानै बुङो। लिस्टुफोरखौ माने खोलोमनांगौ माने खोलोमनाय बेखौ नुनो मोनो आरो ना मानो होनबा लानि बिगरा माने बिदिनो बििलिबोआ जायनि जाहोनाव माने लिसुनि दालायखौ माने खोलोमो आरो ना खोलोमनायनि जोङो माने जेब्ला खोलोमनायाव रोदा ओंखारबोयो अब्ला माने बेखौ दानस'नानै जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरोोना आरोबाव बिदिनो जोङो आनारस खौ माने बिलाइनि बिलाइ जेनेबा सायाव बिलाइ ओंखारो। बेखौ जोङो बस'बानो माने बस'नो जेनेबा फिथाइ जानाय समाव जोङो बैखौ बस'यो बिलाइखौ सानि बिलाइखौ बेखौनो माने गायनानै होयोब्ला बेनो थांनायखौ नुनो मोनो आरोना आरोबाव जोंहा लिबुफोर दङ। लेबुफोरखौ बिदिनो लेबुखौबो खोलोमनांगौसो जायो जोंहा मानो होनबा। लिबुआबो माने बेगरा फिसा फिसा जायो बा खायफाया बेगर थाया। जायनि गेजेराव माने लेबुखौ जोङो खोलोमनांगौ जायो। खोलोमनायनि गेजेरजोंनो जेब्ला रोदां ओंखारो बेखौ गायनाय जायो आर ना नोंथां।
नारेंआाथ' ओरैनो अनेक रोखोम दंना नोंथां जेन'बा नोंथाङा बिदिनो। मा माखौ मिन्थिबोै जोगोन्दालाय।
बिदिनो नारें आसि होननानै बुङो जेनेबा नारें लेबु दङ बिदिनो नारें खागजि दङ बेफोरखौ माने एसे मोननै मोनथाम नामफोरखौ मिथिनाय जायो आरो ना
औ औ
औ अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायो फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा गायनायनि सोमोन्दै मा बिफांखौ माबायदि गायो एसे एसे गुसुं समायाव दे नोंथां
औ ओरैनोद' गायनाय होनोब्ला बिदिनो थाइजौ फिथाइखौनो बुंसै आङो
औ
बा थाइजौ फिथाइफोरखौ खोलोमनाय मानाय बेफोरखौ जों नुनो मोना आरो बिदिनो बेलाथिफोरखौ नुनो मोनगोन खोलोमनाय मानाय खिन्थु जोंनि बे एरियानि थाइजौ फिथाइफोरखौ जों बेगरखौसो बांसिन गायनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
गायनानै बे खिलिनाय जा फिफां खिलियो बेखौ जों बिदिनो दस्रा जायगायाव जे जायगायाव दोन बे थाइजौ फिफांखौ गायनो सानदों बेयाव आराम दोननाय जायो आरो बेखौ गायनानै
औ
बेखौ आबार लानाय जायो आरो
औ
दा नोंथाङानो माखासेखौथ' बुंखाबाय बिदिनो नारेंफोर खोलोमहोनाय मानाय बेफोरखौथ' बुंखाबायानो
औ
दा नोंथां होनबा जोंना समाबो जाबाय रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ दे नोंथां